हेल
हेलौ औ औ औ खोनादों औ आङो दायो नोंथांजों जोंनि बर फोरनि रंजाथाइ फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जेनल्बा जोंनि बर नि रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' गाहायै बैसागो मागो बेफोरखौनो होननानै बुंजायो ना ओ बैसागो आ रो मागोआ जोंनिया बोथोरजों सोमोन्दो थानाय रंजानाय फोरबो जायखौ जोङो बोथोरजों लोगोसे रंजायो। बैसागुखौ जेबोब्ला जोङो ओ गोदान बोसोर मोनजेनो बोसोरनि गिबि सान गो जोंनि गोजाम खौ थांनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोङो बैसागोखौ रंजायो। बेनिफ्राय मागो खौ जोङो जोंनि आबाद बुथुमखांनाय एबा जोंनि जानाय आदारखौ बुथुमखांनायनि उनाव रंजानानै जोंनि आबाद मावनानै जे मोन नाय बै माइरंखौ फिथा एनथाब बा जों जे खस्थ' खालामबाय बिनिफ्राय मोननायखौ मोननायजों रंजानानै जोङो बेफोर फोरबोखौ फालियोना बेनिफ्राय बैसागोखौ गोदोनि समाव गोबां गाजा गोमजायै मानियोमोन ओ
मास मोनसे गाहाम बा से दान गाहाम रं जायोमोन होननानै जोङो फरायनानै मोननो हायो। गोबां बिजाबफोराव ना थाय आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि रंजानायखौ नुनो मोनलिया आरो जोंनि जे गुबै दोरों बैफोरखौ नागारनानै आथिखालनि गोदान मुगानि मद्रान जुगजों गोरोबफानानै ओ माखासे फ्रग्रामफोर खालामनानै जौसाङावसो रंजानाय मोसानायखौ बांसिनै नुनो मोनोसै ना थ' बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि सानोबा मा बुंनो सानो बेखौ एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन।
औ अ नंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि बर'नि गुबै रंजाथाइ फोरबो होनोब्लाथाय जोंनिया गिबियावनो बैसागुखौ रायखांग्रोनांगौ जा यो बैसागु खौ जोङो सैत्र दाननि ओ जोबथा सान लि मोसौ थुखैनानै बैसा बैसागुखौ जोङो बरायो बै मोसौ थुखैखालि जोंहा ओ मोसौखौ लाव थिजों बुनो मोना होननानै फोथायनाय दङ। जेनेबा ओं ओ बि मोसौखो जोङो ओ दैमायाव बा दैसायाव जाम्फैफोराव लांनानै ओ थुखैनानै लाव फान्थावनि माला गान होनानै आरो थाव गुबैजों हांगारनि फथा फोननानै ओ फोथाराव एगारनानै होनाय जायो बिथा ओ जेनेबा मोसौखौ बै सानखालि ओ फागाजों ओ जेनेबा फागाजों खानो मोना होननानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फोथैनाय दङ। ओ बै सान जोङो ओ मोसौखौ लावथिजों नङा ओ दिगलि ति बिफांनि दालायजोंसो ओ बुज्राव बुज्राव न' न' फारसे लाबोफिननाय जायो आरो। जेनेबा औ ओ जोङो खुगा मेथाइबो मोननो हायो। ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर रै एर बायदि जोङो जेनेबा फोरो खुगा मेथाइखौ मोननो हायो आरो। आरो बैसाग दाननि से सानखालि जोङो मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो। बिनि उनाव जोंहा स्नि सानहालागै बैसागुखौ फालियो। ओ न'खर न'खर मोसा थिंनाय हाबाफारि लायो आरो जेनेबा गोदोनि दिनावहाय जोङो दानसे माइनि बैसागुखौ खुङोमोन‌ न नखर नखर थांनानै सायोमोन बोराय बेनथ गथ' गथाय ज जहै रंजायोमोन नाथाय आथि आथिखालाव जेनेबा बै न'खर न'खर थांनायनै मोसानायखौ जेनेबा जों से दान लायालासिनो सानसे बा साननै मोसानानै आम फाय गामि आ जोंनि ओनसोलनि जायगानि ज जानानै जौस्राङावहाय जेनेबा रंजानाय बा गुबुन ओ सुबुंफोरनो जेनेबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय खाबु होनायखौ नुनो मोनसै आरो। आथिखालनि बैसागु रंजानायाव आरो जोंनि बर'नि रंजाथ फ्रायफोरबो होनोब्लाथाय जेनेबा बैसागोनि उनावनो जोङो मागो कार्तिक आरो ओंखाम गोरलै जानाय ओ आवाज आवसिया फोरबो बेफोरखौ माने राय ओ सावरायनांगौ जायो आरो
औ।
खौ जोंङो बर'नि गुबै दोरोङारि ओ फोरबो महरै फालिनाय जायो आरो ओ जेनेबा औ जोंहा मागो दमासि फोरबोआव ओ बोथोरनि मावनाय माइयानो जा ओ जिखुनु फिथाइ सामथायानो जा ओ बेफोर खौहा जेनेबा जोङो ओ मागो दमासि फोरबोआवहा माइनिफ्राय फिथाइ मोननाय माइनिफ्राय मोननाय जेनेबा जोंनि मावनानै मोननायखौ जेनब फिथा एन्थाब सौराइ बायदि देनानै जायो आरो जोङो औ। ओ मागोनि सानसे से सिगां मोनायाव बेलागुर जानाय। नेमखान्थिखौबो जोङो नुनो मोनो ओ।
औ बे बेलागुर सावनायखौ जेनोब्ला बेलागुर बेलागुर जे सावो जोङो बे बेलागुर सावनायनि आन्दोआव जेरै जोनो आ। बेलागुरा सावनानै जेब्ला उखुन्दै जानानै उरायलाङो थिग बेबायदिनो। जोङो फोथायो होननानै आङो खोनानो मोनदोंमोन जेनेबा जेरैबायदि बेलागुरखौ जों सावनानै बिनि उखुन्दै उरायलाङो जोंनि बे बारग'लांनाय गोस गोज बोसोराव जालांनाय माख से गोरोन्थि दाय दस बेफोरबो बेजों लोगोस जे थांफायो होननानै आं बेफोरबायदि ओ खोनादोंमोन बबेयावबा फरायनो मोनदोंमोन आरो आं बे बायदि बेनिफ्राय औ। जोङो जे बैसागोनि से बैसाग दाननि खालार खालि ना बे बैसाग दाननि से खालाराव जोङो जोंनि गावनिफ्राय देरसिनफोर खौ ओ सनमान लायोना आरो गावनिफ्राय उन्दैसिनफोरखौ अननाय होनानै जोङो अन अननायखौ बिसोरनो बिलायलायो आरो ओमफाय आ नोंथाङा जे बुंदों जेन'ब्ला बैसांसिम लानानै थांबाय आथिखालाव ओ नाथाय बे बै बै जौ सांसिम लानानै थांनायाव जोंनि हारिनि आंगोथिया गोमलां गोन नामा बेबायदि मोनसे समाव सोंथि फैनो नागिरो मानोना जौसांसिम थांनाय लोगो लोगो जेरै जोङो गोदोहाय जेरैबायदि रंजायोमोन। बेबायदि रंजानाय खौ माने गोबां समाव नुनो मोननो थांनो नागिरा। बेफोरखौ लानानै गोबां समाव जोङो माखासे ओ एक्सपार्टफोरनि गेजेराव जायफ्रानाखि हारिमु एक्सपार्टफोर बिसोरनि गेजेराव माखासे दान्थे बिदान्थे जानायफोरखौबो नुनो मोनो। थ' ओ बेफो बेखौ लानानै नोंथाङा मा सानो?
ओ गोदोनि समाव जेन ओ ओ जौसां जौसाङाव ला जेनेबा प्रग्राम खुंनाय बेफोरो गैयामोन नंगौ ओ जेनेबा गोदोनि आसारखान्थि नेम निट थिया जेनेबा ओ दा जौसांआव थांनाय लोगो लोगोनो गोमालांगोन बिदि होननानै सानो नाथाय ओ औ नाथाय माने जोंनि नुनायाव दाबाय जिबायदि ओ बैसागुखौ खुंदों। जेनेबा न'खर न'खर न'खर ओ मागिखांनाय बा न'खर न'खर मोसाथिं खांनानै गोदोनि आसार खान्थि खौबो लाखिनानै बेयो जुदि ओब बे आसार खान्थि अ ला थांनायनि उनावसो जेनेबा गामियाव बा ओनसोलाव जों जौस्रांनि हाबाफारिखौ मावनाय नुनो मोनो आरो जों जों साननो हाय ओ जेनेबा सानो सोरबा सोर बाया जेनेबा ओ गोमालांगोन नामा जोंनि आसार खान्थिया नाथाय ओ बांद्रायबो माने बिदि गोमालांगोन होननानै सानजाथाव नङा आरो मानो होनबा जोङो गोदोनि ओ आसार खान्थिखौ मावखांनायनि उनावसो जोङो जौसांनि हाबाफारिखौ लानाय जायो। बै जौसांनि हाबाफारियावबो जोङो माखासे जेनेबा मोजां ओ हाबाफारि मोजां मोजां हाबाफारिखौ लायो जेनेबा जों उन्दैफोरनो माखा से ओ एरसोनानै थानाय गुनफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खाबु होनाय जायो। ओ बेफोरबायदिनो माने जौसांआव थाङोब्लाबो जोङो गोदोनि आसार खान्थिखौ गाराब्ला जोंनि नेम निथिया माने गोमालां गोन होननानै साना आरो माने। सिगांनिखौबो लाखिनांगोन दा गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिगांनिखौ गारबानो औ
बेखौबो लोगोसे लांफानांगोन आरो। ओ माखासे दोरोंजों लोगोसे गोदान मुगानि जे खि गोदानै फैनाय आसार खान्थि बेफोरखौबो जुदि लां फायोब्ला अब्ला जोंहा बेयाव जेबो खहा थाया होननानै साननो हायो आरोना। औ बेजों लोगोसे रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ ' ओ जेनेबा जों ओ माइ गायनाय समावबो रंजायो ना माइ गायनाय समावबो हाल जांख्रा बेफोरबायदि रंजायो जों जेब्लानाखि खि जोंनि गायनाय फुनाया जोबो। जेब्ला जोङो जोंनि गोबां खस्थ गायोमोन ना गोबां खस्थ गायोमोन गोदोनि दिनावथ आथिखालावबो गायो नाथाय गोदोनि आरो आथि आखालनि रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव खस्थखौ एसे खमसिन बायदि नुहुरो आरो मानो होनब्ला गोदोथ ट्रेकटर गैयामोन। मोन जोङो ओ। गावनि मोसौजों गावनो खस्थ खालामनो गोनां जायोमोन बेबायदि हालेवनायनि गेजेरजों ओ हालौ खांनानै गोबां बुरजा बुरजा हाफोरखौ मोसौजोंनो हालौवनानै जोङो गायनो गोनां जायोमोन आरो गोबांथार ओ मानसिफोरबो मोननो थाङामोन गोबां समाव सावरि बादालि जायो मोनब्लाबो ओ थ बेबायदिनो बिसोरो जेब्ला बे आबादफोरखौ मावखाङो अब्ला बिसोर गावसिनि खस्थफोरखौ जोबसिगोन होननानै रंजानायजों हाब्रु फुनलाय लायनानै गेलेयो। मोन ना थ बे गेलेनायखौनो हाल जांख्रा होननानै बुङो नालाय द बे बेफोरबो रंजानायनि फोरबो होननानै गनायनानै ला नाजागोन नामा होननानै आङो सानो आरो
नोंगौ। बे हाल जांख्रायाबो मोनसे ओ सुबुंनि रंजाथाइ फोरबो जेनेबा जोंनि बर हारियावहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबो खानाय बे मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो साननानै लाजायो। मानो होनबा जोङो हाल जांख्रा मानि मावनानै जोबबाथाय जोङो गामिनि रायजो राजा जनो मोनसे रंजानाय हाबाफारि आरो बियो फोथाराव
गाव फोथारनि खामानिया जोब नायनि रंजानाय जायानाखि आबादजों सो सोमोन्दो दं। जायखौ जानानैनो जोङो थांनानै थाङो थांनानै थायो गावनि जिउखौ हायो जोङो बारहो हरो। थ' बिनिखायनो बेबो मोनसे रंजाथाइ गेदिर र नि फोरबो होननानै बुंनो नांगोन आरोना हाल जांख्राखौबो। औ औ जागोन जागोन औ दे औ बिदिब्ला दे जागोन औ। दे होमबालाय।